नों रावखौ खोनादो?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों आ दानि थासारि आरो गोदोनि थासारिखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथांजों सावरायनो हा हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
आं एसे फोरमायना होनिसै।
औ औ।
गोदो जोंनि ओ सुबुं माहारिया जेरैबायदि आ न' लुना थायोमोन बा हाग्रा बंग्रायाव थायोमोन। आ गोदो जेरैबायदि जानाय लोंनाय जायोमोन जेरैबायदि गाननाय जोमनाय गानोमोन आ गोदोनि बारहावाया जेरैमोन आरो आथिखालनि बारहावाया जेरैबायदि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थानाय न' माबोरै सोलायखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग गोन नामा
नंगौ थारैनो गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि गोबां सोलायबाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ
जेरै गोदोआवहाय मानसिफ्रा थानो थाखाय ओ मिथिंगानिफ्रायनो गासै मुवाफोरखौ बोखांजोबनानै लायोमोन होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा नङा होमबा
नंगौ नंगौ
जेरै जानाय लोंनायनि बेलायावनो होन बा गाननाय जोमनायनि बेलायावनो होन बा थानायनि बेलायावनो होन जेनेबा गोदोनि दिनावहाय न' बांखौबो गोदोनि सुबुंफ्रा मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां औवा ओ बायदि बायदि थुरै एंखोर बेफोरजों लुनाय जायोमोन ना
नोंगौ
आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो मिथिंगानिफ्रायनो जेनेबा बिसोरो एम्फौ फिसिबाय एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोब बेजोंहाय खुन्दुं लुबाय खुन्दुं दिहुनबाय जि जोम गानबाय आरो बिनि सिगांसिननि खोथाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बिथांमोना मिथिंगानिफ्रायनो बै ओ गिबियावहाय दंफां बिलाइ बायदि बायदि बेफोरखौनो गावनि देहाखौ खोबथेनो गोनां जादोंमोन। ओ जानाय लोंनायनि बेलायावबो जेनेबा सिगां सिन थारनिखौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिब जुनार बेदर फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ गोथां गोथाङैनो जानो गोनां जादोंमोन आरो बेनिफ्राय दा बेनिफ्राय फैयै फैयै नैबे गोदान मुगा दानि मुगानि थासारिखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायबाय आरो
औ औ
ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावनो होन दानि मानसिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासिबो जौगाजोब्बाय होननानै आं बुंनो सानो। ओ सिगांनि सम फाव जेरै ओ लेन्थन साखि बेफोरखौ बाहायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जोङो हरावबो सान बायदि खामानि मावनो हानाय सुबिदा कारेन्ट लाइट फोजोंनानै जोङो हरबाबो जेबबो जिंगा गैयालासिनो फरायनाय लिर रनाय बायदिसिना खामानि दामानिफोरखौ मावनो हायो बा बेबायदि सोलायबाय होननानै आं सानो आरो बेनिफ्राय आरो सोलोंथाइ लानायनि बेलायावबो सिगांनि समफ्रावहाय जोबोद खस्थ'मोन। जेन'बा खाथि खालायाव फरायसालि गैयियावहाय थाबायनानै बा किल'मिटार जि किल'मिटारबाबो सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायोमोन आरो
नंगौ
बिनिफ्राय गोदोनि समावहाय बांद्राय सोलों थाइ लायामोन मानसिफ्रा बांसिनानो आबाद मावनाय बायदि बायदियाव गोसो होनायखौ नुयोमोन आरो
औ औ
नङा होमबा नाथाय दा नैबे कम्पिउटार मुगायाव बयबो साबसिननिफ्राय साबसिन सोलोंथाइखौ लानो लुुगैयो नङा होमबा ओ दा बेबायदि नाजानायनि गेजेरजों मानसिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासिबो जौगाजोब्बाय होननानै आं सानो आरो
नंगौ
नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा
औ नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायनानै थांबाय जोंनाव गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि गोबां फारागखौ नुनो मोनदों ओ गोदो जोङो नंमारगौ नोंथाङा बुंनायबायाय सानो जेरैबायदि जोङो ओ गावनि गाननाय जोमनायखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायोमोन ओ जेरैबायदि बिफांनि बिलाइ बिफांनि बिगुर बेनि उनाव जोङो जिब जुनारनि बिगुर माखासेखौ जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय हिसाबै बाहायदोंमोन जेब्ला जों अन्थाइ मुगायाव बेनि उनाव जोङो लासैनो बैफोरखौ जि जोमनि सायाव जोङो सोलायनायखौ लाबोदों जेरैबायदि नोंथां बुंनाय बायदि एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनानै ओ हिसान दानानै जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय जि जोमखौ दानानै गानबोदों ओ बेबायदिनो जोङो आथिखाल मुग मुगायावबो बेफोरखौ जोङो सोलायनानै साबसिननिफ्राय हामसिन थासारियाव सफैनो हादों जेरैबायदि गोदोनि सुबुङा बांद्राय लेखा फरा बांद्राय जन्त्र फाथियाव गोसो होयिनि थाखायनो बैफोरखौ दानानै लानो बा सोरजिना लानो हायाखैमोन जायनि थाखाय आथिखाल मुग मुगायाव गोनोखोआरि मुगाजों बा नोंथां बुंनाय बायदि इलेकट्रिक मुगाजों माखासे खामानियाव जौगानायनि थाखाय माखासे मोजां मोजां मेसिन माखासे ओ गुबुन हादोरनिफ्राय माखासे जि जोम फैनायनि गेजेरजों जों जोंनि गाननाय जोमनाय बा बायदिसिना सोलों थाइफोरखौ लानानै जों गोबां जौगासारनायखौ मोननो हादों जेरैबायदि जोंनि गेजेराव आथिखालाव आबाद मावनायनि थाखायबो माखासे मेसिन बाहायनाय खौ जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोङो लिरनाय फरायनायावबो माखा माखासे ओ जौगानाय थासारि जेरैबायदि गुबुन रावनि बिजाब फरायनो हानाय बेनिफ्राय माखासे ओ बाहागो जेरैबायदि मेदि-मेडिकेल लाइननि बा डाक्ट फोरलायनि बा बायदिसिना आयदानि फरायनायखौ जोङो मोननानै जोङो गावनि जिउखौ दाना लानायाव जोङो जौगासारनो हादों बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि न' बांखौबो जेरैबायदि गोदोनि सु बुङा मिथिंगानि बिखायावनो थायोमोन जेरैबायदि हाग्रा बंग्रा बा बबेबा अन्थाइ दन्दर बहाबा बिफां बिलाइनि जायरा बेफोराव थायोमोन नाथाय बिसोरो लासैनो सोलायनानै ओ औवा बा बिफां लाइफांजों बानायनाय न' बाङाव थानो लाबाय बेनिफ्रायनो लासै सोलायनानै थिखाल मुगायाव सुबुं माहारिया इथाजों लुनाय बा अन्थाइ बाला सिमेन्ट लागायनानै मोजां न'फोरखौ दानानै लानो हादों आरो बेजों लोगोसे माखासे मोब्लिबारि गोहोनि गेजेरजों आरो सलार लाइटनि गेजेरजों जों खोमसियब्लाबो जोङो सोरां बायसा सोरां खालामना लानानै जोंनि समायना मोनसे थासारिखौ मोननो हादों आं बेफोरखौ हमदांना मोनदों
औ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां फोरमायथि होबाय ओ दा आङो नोंथांनावहाय नैबेखौ सोंबावनो सानो ओ गोदोनि दिनाव सोलिनाय आरो दानि दिनाव सोलिनाय नोंथाङा बबेखौ साबसिन होननानै बुंनो सानो ना मोननैबो ओ मोननैबो समानो गबाागावनि जायगायाव मोजांमोन होननानै सानो नोंथाङा
ओ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों जोङो आथिखालनि मुगायाव बांद्राय जौगानायनि जाहोनखौबो नायहरोब्ला जोङो गोदोनि थासारिखौनो मोजांमोन होननानै सानहरनो गोनां जायो आरो गोदोनि थासारिखौ जोङो सानोब्ला जेरैबायदि जोङो जाम्बा जेरैबायदि जोङो गावनि जोम गाननाय जोमनायखौनो बा गावनि उदैखौनो फुंनो हायामोन जायनि थाखाय जोङो गोबां बेफोरखौ सानखाङोब्ला लाजिथावना मोनसे ओ मुगैथावना थासारियाव दङमोन होननानै सानना लानाय जायो जोङो जेरैबायदि जोंनि जानाय लोंनाय आदारखौबो जोङो गावनो बुथुमनानै लानो हायामोन जेरैबायदि ओ मिथ थिंगायाव मोननाय फिथाइ सामथायाइखौ मोनजाब्ला जाबायमोन आरो मोनजायाब्ला जोङो बिदिनो ओ जिब जानायाव जोङो जिब जुनारखौ मालाबा समाव मोनजायाब्ला जोङो उदै रसा नांना थानांनाय बे बेफोरबायदि थासारियावबो थानो गोनां जायोमोन होननानै मोनथिनानै मोनदों आरो जायनि थाखाय जोङो गोबां जन्त्र पाति बाहायनो हायामोन जायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ दानानै बा सोरजिनानै लानो हायामोन सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय ओंखायनो दा आथिखाल मुगायाव जोङो सोलोंथाइजों जौगानायजों लोगोसे जोंनि माखासे मोजां मोजां दा जारिमिनारि आरो मोजां मोजां ओ जोंनि जन्थ्र पाथिफोरखौ दाना लानायनि गेजेरजों जोंनि मिथिंगाखौबो जों गाज्रि खालामनानै लादों जायनि थाखाय जोङो गोबां मिथिंगानि आबहावाजों जोङो गावजोंनो गाव सुबुं माहारियानो जौगानायजों लोगोसे सुबुं माहारिया गावखौनो फोजोबस्रांना लानायनि मोनसे थासारियाव सोमजिनांदों बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बोरैबा गोदोनि थासारियानो मोजांमोन होननानै साननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोङो गोदोनि बे खौबो बांद्राय मोजां नङामोन होननानैबो बेखौ साननानै मोनदों
औ
अब्ला नोंथाङाबो ओ बेफोरनि सायाव माबाफोर सोलायनायखौ मोजांसिन मोन
ओ स-समाबो जाबाय नामा नोंथां?
अ अब्ला जों उननि आयदाफोराव मोजाङैनो सावरायसि फैगोन
औ उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बिदिब्ला दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
नोंगौ थारैनो।
औ औ दे बिदिब्ला
औ दे गोजोन्थों।